औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
आं माने नोंथांनाव दोरोङारि मोननैसो बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन बुंनो हागोन दा
औ
नोंथाङा दोरोङारि एम्फौ फिसिनायनि बाथ्रा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ जागोन दे
इन्दि एम्फौ फिनायनि सोमोन्दै सावरायनो
माने जोंनो सिगाङावनो जो आरो जोला इन्दि एम्फौ एम्फौ नांगौ जायो आरो ओमफ्राय जि इन्दि एम्फौआ दहमगासेयावनो बिदै दैयो जेब्ला सिखिरिया फिथोबनि फ्राय बायजोआव ओंखारबोयो बे समाव जेला सिखिरिजों गोरोबलायना जो सिखिरिया बिदै दैयो ओमफाय बिदै दैनाय समाव रासो एबा गुबुन मुवा फोर दिन्दां खानानै बेवहायनो बिदै दैहोनो नांगौ सिखिरिया थुब्रा थुब्रा बिदै दैनानै दोननायखौ बुथुमनानै जि जिस्रि गुदुं जियाव खाथबनानै दोननो नांगौ ओमफाय बियो गावनि सम बायदियै बिदैनिफ्राय मोनसे समाव एम्फौ जानानै ओंखारो आरो गोरलै एम्फौखौ जोथोन लानो नांगौ जायो आरो बिरादनो ओमफ्राय बिसोरनो गोरलै एम्फौ फोरनो जाहोनो आदार महरै जोङो इन्दि बिलाइखौबो गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ जाहोनो नांगौ ओमफ्राय गोरलै एफौवा जेसेबां देरो एसांनो आदार महरै बाहायनाय बे बिलाइखौहाय जेसां देरगोन एसांनो एसे गोरा गोरायै बाहायलांबाय थानांगौ जायो आरो ओमफ्राय बेखौहाय गोरलै एम्फौखौ संग्रायाव दोननाय जायो आरो इन्दि बिलाइ जाहोनानै देरसान्दि
औ
ओमफ्राय इन्दि एम्फौआ गुस्लाय होलां देरहोलां बेबायदि देरो आरो ओमफ्राय जेब्ला देरनानै बिलाइ गोरा जानो हानाय जायो अब्ला इन्दि बिलाइखौ आथुम खानानै बा मुथा खानानै दान्दायाव सैनानै सोनानै एम्फौनो जाहोन नांगौ ओमफ्राय बे समाव गुस्लायो होमबाथाय बांद्राय आदार जाया आरो गुस्लायनाय समाव ओमफ्राय गुस्लायखांनायनि उनाव बिसोरो ओ आदारखौ मुखुब जानो हमो ओमफ्राय जेब्ला आदार जाफुनाय समाव गोबां इन्दि बिलाइनि गोनां जायो बेनिखायनो थोजासे इन्दि बिलाइ जगायनांगौ बिलाइ जानाय देन्था आरो खिफोरखौ सिस्रांनानै गारनांगौ थामफै मोस्रोम आरो गुबुन एमफौ एनला हाबनो हायै बायदि जोथोन लानांगौ जायो आरो
उम
ओमफ्राय बिदिनो थाव थाव मोदोमनाय इदि जेबो गुबुन मोनामनाय मुवाफोरनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ नङाबाथाय एमफौवा थैयो बेबादिनो सानद' एबा स्नि सान जानायनि उनाव फिथोब थोबनो जायगा नागिरनानै मानसावला बायो आरो एम्फौफोरा ओमफ्राय बे बिदि मानसावला बायनायखौहाय एमफौ मोननाय होननानै बुङो बे समाव एमफौखौ आखाइयाव लानानै लासै-लासै-लासै ओ सोमावनानै खोमा खाथियाव स्रब स्रब सोदोब खोनायो बिदि
ओमफ्राय बेबादि ओम स्रब स्रब सोदोब जायोबाथाय मिथिना मोनोदि एम फौवा मोनबाय बिदि होननानै ओमफ्राय बिदि खोमा बिदि आखा आखाइजों खोमा गुदियाव सोमोना नायनानै एमफौ गोमोन खौ बासिनाय जायो। एमफौआ बिदि गोमोन जाखांनायनि उनाव मोखोना बिफां एबा थालिर बिलाइ गोरान एबा खान्थाल दलाय दाननानै खाथुमनानै एम्फौ गोमोनखौ हमनानै दोननो नांगौ।
बे समाव आदार जानायखौ एम्फौ फोरा आदार जाथ'वा आरो बे समावहाय ओमफ्राय बे समावनो एम्फौवा जायगा लानानै गावनि सोलेरनि सिङाव थानाय प्रटिन गोनां खुदै बेजे मुवा दिहुनगारहरो आरो बेयो लोगो लोगो बार मोननानै गोरा जानानै बेजे एबा खुदुंनि महर लायो
ओमफ्राय
आरो र' बिदिनो इन्दि एम्फौआ गावनि मोदोमखौ इन्दि बेजेजों सोरगिदिं खोबनानै लायो आरो बेखौनो ओ जोङो फिथोब होननानै बुङो आरो एबा फिथोबथोबनाय होननानै बुङो। बेनि उनाव ओ सानदु एबा सानस्नि दोननायनि उनाव फिथोबखौ खानानै लानो नांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव फिथोबनि एम्फौखौ दिहुननानै बर'फोरा जानायनि हुदाबो दं आरो फिथोब सिङाव थानाय एम्फौखौ ओमफ्राय फिथोब थोबखांनायनि उनाव फिथोबखौ बिसिना दिहुनजानाय एम्फौखौ बर'फोरा खायसे खायसे जायगायाव लाथा होननानैबो बुङो ओमफ्राय बे लाथाया बर'फोरनि मोनसे मोजां जामु आरो फिथोबखौ बिसिया लासेनो एम्फौखौ दिहुना लासे दोनगासिनो थायोब्ला फिथोबनि सिङाव एम्फौनि महर गुस्लायनाया सोलिगासिनो थायो एबा सोलिबाय थायो। आरो मोनसे समाव बेयो राननानै रानानै राननानै नङा रानानै लाथा जायो लाथानिफ्राय माखासे साननि उनाव सिखिरि जानानै बायजोआव ओंखारबोयो आरो ओमफ्राय बे समाव लाथाया जानो थाखाय जो बोद गोथाव जायो आरो मानो हबा बेवहाय मा होनो थोजासे प्रटिन मेजेम आरो भिटामिन ए आरो भिटामिन जथाइ बायदिफोरा थायो। बेखौ मुलि महरैबो बो बाहायो एम्फौजों जोङो बायदिसिना मैंगं थाइगं लगायदेरनानैबो जानो हायो जेरै सिब्रु आलु बेफोरबायदि होनानै संनानै जानो हायो आरो ओमफ्राय बेफोरबायदि होनानै संना जायोब्लाथाय बे मोदोमाव ओ सोरनाबा सोरनाबा माननाय बायदिसिना सिथर जायोना होनबाथाय बेफोरो हामो होननानै जों खोनानो मोनो आरो ओमफ्राय बर'नि इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै जों बिदिनो सावरायनो हायो आरो आरो नोंथाङा आंनो बर'नि दोरोङारि आखाइशिल्प'नि बागै खोन्थानो हागोन नामा?
औ-औ नोंथाङा मिथिनो लुबैनाय बादि बे आं बुंनोसै फंनैसो
औ
दा दोरोङारि आखाइ सिल्प' होननानै बुङोब्ला माने गोदो गोदायथ' मेसिन इदिबादि गैयामोन नालाय थ' गोदो गोदायनि जा आबै आबौ इसोरोहाय माने गावनि दोरोङारि गियान रोंगौथिजों माने गावनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ आखाइजोंनो बानायना लायोमोन आरोना दा दा बेबायदिनो माने मेसिनफोरखौ बाहायालासिनो दोरोङारि माने गियान रोंगौथिफोरजों इफोरजों गावनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ बानायनो लानायखौनो माने दोरोङारि आखाइ सिल्प होननानै बुङो आरो ना औ ओमफ्रायहाय बेयो‌ माने बेयो आखाइ सिल्पआहाय मोनसे हारिनि हारिमु आरोना दा बे आख आखाइ सिल्प'नि गेजेरजों जोंनि हारिनि मोनसे हारिमुआ हारिमुनि सिनायथिया बेरखांनो हायो ओमफाय आजै आजौनि सम्पतिनि सो संरैखाथिया बेरखाङो ओमफाय आरो सोरबिथिं लोगोआरिफोरा माने बेरखाङो आरोना ओमफाय दा हारिमुवारि आखाइ सिल्प होननानै बुङोब्ला माने बेवहाय गोबां रोखोमनि दङ जेरै औवाजों बा‌ ए औवाजों एबा राइदोंनिफ्राय बानायनाय आखाइ सिल्प' ओमफ्राय हानि हाजों बानायनाय आखाइ सिल्प दंफांनिफ्राय बानायनाय आखाइ सिल्प बेफोरबायदि दङ आरोना माने गोदो गोदाय गोदो गोदायनि समाव माने बेबादिनो न' बांफोरा गासिबो दंफांनि औवानि हानि जायोमोन नालाय स बेबो गासैबो गावनो‌ बानायना लायोमोन आरोना मेसिन गैयामोन गोदो ओमफ्राय दा औवानिफ्राय बानायनाय होननानै बुङोब्ला जेरैबायदि आबाद मावनायाव बाहायो मै जुंगाल हुखेन बावखा बेफोरबायदि ओमफाय आरो न' लुनायाव खुन्था औवा रूं इफोरबादिखौ बाहायो ओमफायहाय आरो दा जोंनि न'खराव सानफ्रोमबो बाहायनाय जेरै संराइ सान्द्रि जेंगाय बेफोरखौ औवानिफ्राय बानायो आरोना ओमफाय आरो गोदोनि दिनाव मैहुर खालामनानै जायोमोन नालाय फिथ इसोरो जं बोरला थखन थिर इफोरबायदिखौ बानायना लायोमोन आरोना औवानिफ्राय अन्थायनो ना गुरोमोन ना गुरनायाव जेखाइ खबाइ खखा सेन गासैफोरखौ औवानि फ्राय बानायनानै लायोमोन आरोना गोदोनि माबाफोरा ओमफ्राय आरो हाजों बानायनाय होनोब्ला दो बांसि सिनानो न'खौनो हाजों बानायोमोन आरोना
ओं
ओं ओमफाय आरो दंफांजों बानायनाय जेरै नांगोल जंगाल हाबिलि बिफोरखौहाय दंफांजों दंफांनिफ्राय बानायोमोन आरोना
औ औ
आरोबाव बुंनो थाङोब्ला ओ बे बुहुमाव फैजेननायनिफ्राय थैनायसिम
उम
जा बेसादफोर बाहायै इफोर माने औवा बेफोरबायदिनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना
औ
दा नोंथाङा मिथिनो लुबैनाया आंनिफ्राय बुंनाया इनोसै
औ
आरो मोनसे बाथ्रा दा जा आखाइ शिल्प फोर आखाइ शिल्पफोरखौ माने औवा रायदों बेफोर हा दंफां लाइफा औ र दंफां इफोरनिफ्राय बानायनाय जायोमोन नालाय अब्ला माने बेफोरनिफ्राय बानायोब्ला माने जोंनि आबहावाया माने जेबो गुबुंले बा माबा जाया आरोना मोजाङै थायो आरोना जेबो खहा जाया जोंहा बेनिफ्राय इनोसै बे नोंथाङाबो जा आंनि सोंनायनि फिननायखौ होबाय नालाय ओंखायनो जोबोर जोबोद साबायखर
औ दे साबायखर